खोनाबायना नोंथां?
औ नोंथां।
उम जोंहा दिनै मोनसे आयदानि सायाव लायरायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन हागोन नोंथां
अह बिदिब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव लायरायनोसै। बे आयदायानो जाहैबाय हाथाइ बाजार हाथाइ हाथाइ बाजारनि सायाव आं लायरायनो सानदों दा हाथाइ बाजार होनोब्ला नोंथाङा मोनथिखागोन जोंनि जायगायाव हाथाइ बाजार गोयिआ बिराद माने गोनांथि होननानै आं सानो आरो।
उम।
हाथाइ बाजार गैयाब्ला जोंनि न'खर संसार सोलिनाया बुहुत माने ओ आंखाल जानानै थागोन आरो। माने हाथाय बाजारा बिराद जोंनि थाखाय गोनांथि होननानै आं सानो। दा मोनफ्रोमबो जायग यावनो हाथाइ बाजार नि गोनांथि। आरो मोनफा मोनफा बाराय थायो आरो। बाजार जानायनि हााइ जानायनि जेनेबा जेनबा जोंनि जायगायाव जायगा एबा जो मोनसे एरियायाव जेनेबा बबबा बाराय बेखौ लानानै बाजार जायो जेनेबा ओ जेनेबा रबिबार बारायाव र बाजार जायो समबारावबो जायो। बिदिनो बारायखौ लानानै गावबा गावनि आलादा रोखोम माने बाजारखौ नुनो मोनो थाङो। बे बाजारावनो गोबां रोखोमनि मुवा बेसादखौ फालांगि खालामनाय नुनो थाङो।
औ‌ नोंथां।
जिनबा। मैगं थाइगं मुवा बेसाद। सोलाय सोल' खालामनायखौ जोङो नुनो थाङो। बेफोरफ बाजारनि थाखायनो जोंनि फालांगियारिफ्रा जोंनि आबादारिफ्रा थांनानै थाबोगासिनो दङ। आं बेखौ सानो दा गोरिब न'खरफोराबो बेफोर बाजारनि थाखायनो मुवा बेसाद मैगं थाइगं फाननानै जाबोगासिनो दङ गोदो गोदायनिफ्रायनो आं बेखौ सानो आरो दा ओ जोंनि बर' आइजोफोराबो मैगं फाननानै जाबोनायखौ आं नुनो थांगासिनो दङ। गोदो गोदायनिफ्रायनो। दा। बिफोर बाजाराव माने ओ बायदि रोखोम मैगं फाननायखौ नुनो थाङो। जेरै मेसेंनि बोथोरनि मैगं थाइगं बोथोर नायै बोथोर दैज्लांनि बोथोरनि मैगं बेफोरखौ नुनो थांङो
दा। बेफोर बायदि बायदि रोखोमनि मैगंखौ नुनो थाङो दा नोंथांनि नोजोराव बाजारनि बाजार हाथायनि सायाव माबाफोर मोन्दांथि दङ नामा एबा
औ नोंथां उम थारैनो ओ आं एसे गुसुङै बुंनो नाजानोसै। हाथाय होननानै बुङोब्ला जोंनि थाखाय माने बोहत माने गोबां सुबिदा जायो खाबु जायो आथिखालाव ओ जोंनि ओ बर' आबादारिफ्राहाय गावफ गावनि न'खराव जानो आबाद मावनायजों लोगोसेनो बेखौ जों रांखान्थिनि हालोदखौ जों फोसाबनो थाखायबो माने हाथायाव फाननो थाखायबो जों बे ओ आबादखौ खालामनाय नुयो। जाय आबादखौ माने जाय आबादनि फिथाइफोरखौ ओ बा जों गुबुन जायगायाव दैथाय हरनो हास्लाबा अ जों खाथिनि बा ओनसोलनि बाजारफोरावनो बा हाथायफोरावनो जों बेखौ फाननानै माने रां आरजिनायखौ नुनो मोनगासिनो। ओ बेजों लोगोसेनो ओ जोंनि बर' आइजोफोराबो माने जि जोंनि ओनसोलफोराव बा खाथि खालाफ्राव हाथायफोर थायोब्ला बेवहाय गाव गावनि जि रोंगौथिजों जोंनि जे बर'नि जाग्रा खाजा ओ जेरै फिथा लावदुम बा फिथा सिथाव बा फिथा एन्थाबफोर बेफोरखौ। ओ साहा गला होनानै साहाजों लोगोसे जे बेबायदि फाननानै रांखावरि आरजिनायखौ नुनो मोनो।
औ नोंथां
औ नोंथां ओ बेजों लोगोसेनो न'खराव फिसिनाय दाउ अमा बेखौबो जों बे जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोरावनो जों फाननो खाबुखौ मोनो बे
औ
औ नोंथां बेजों लोगोसे जि माइ आबाद बे माइ आबाद खौ जों जानायजों लोगोसे फाननो थाखायबो जोंनि आबादिफ्रा आथिखालाव बे आबादखौ मावो। ओ जायनि न'खराव माने गोबांद्राय मानि हमनानै ला आबाद मावा बा बिगाफोरनि आबाद खौ जोंङो माने गोजान जायगायाव हरनो बा बिदि ट्रेन्सपर्ट हरनो एसे उसुबिदा जायो नालाय दा बेखौनो जों बे माइफोरखौ खौ ओ खाथि खालानि हाथथायफ्रावनो जों फाननायखौ नुनो मोनो आरो‌
औ नोंथां।
औ नोंथां। ओ बेजों लोगोसेनो ओ ओ जि जों बर'फ्रा अमा बेदर जाग्रा बे अमाखौबो जोंनि बर' ओ जायबा फालांगि मावग्रा ओ बिसोरखौ जों फाथथारनानै बे अमाफोरखौ जेरै अमा खासि बा बेबायदि अमाखौ हमनानैलाय अमा फि फिसाखौ बायना लाबानै न'आव फेदेरनानै ओ जि बेसादखौ जों माने जे अमाखौ माने गोजानाव फानहरनाय हानाय बेखौ जों बेदर महरै
औ औ नोंथां।
बेदर महर बेदर खालामनानै
औ
ओह बिदिनो हाथाइया ओह माने गोबां ओनसोलाव गोबां माने बारावहाय गुबुन गुबुन जायो। माने गुबुन गुबुन बारावहाय जायो जेरै जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि खाथि खालायावहाय ओ बेबायदिनो रबिबार सानावबो जों हााइ माने बाजार खौ जानाय नुयो ओह बेजों लोगोसे सुक्रबार सनिबार बृहस्पतबार ओ सुक्रबार आरो समबार आरो मंगलबार जों माने ओनसोलनि बे खाथि खालायाव ओ माने फ्राय माने ओ हाथाइखौ माने सप्तानि मोनफ्रोमबो माने सानावनो माने हाथायखौ नुयो आरो बेनि थाखाय जोंनि माने बर' सुबुंफोरा बा ओनसोलनि सुबुंफोराहाय माने गोबां सुबिदा जाबोदों आरो गाव गावनि माने जिउ राहाखौ माने मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय
औ
औ नोंथां
उम
औ नोंथां ओह आथिखालाव नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बे हाथाय बाजार रावहाय माने ओ जोंनि बर' सुबुंफोरा माने गाव गावनि जिउनि थांना थानाय लामाखौ माबायदियै माने लाबोगासिनो बेनि सायाव नोंथाङा एसे बुंबावनांगोन।
ओ औ हागोन नोंथां जोंनि बर' आइजोफोरा बांसिन बे हाथाय बाजारावनो बांसिन फालांगियारि खालामनायखौ फिसा फिसा फालांगिरि खालामनायखौ नुनो थाङो आङो दहाय बुंखाबाय मानानि मैगं थाइगं फाननाय मुवा बेसाद फिसा फिसौ फाननाय बेफोरखौनो जोंनि बर' आइजोफोरखौ नुनो थाङो खिन्थु
औ नोंथां
मो ओ गिदिर गिदिर मुवा बेसादफोरखौ गुबुननिसो सायाव सोनारनांगौ जायो जोंनि जायगानि मानसिफोरा दा गुबुन गुबुन हारिनि ओ सुबुंफोरा माने गुबुननिफ्राय लाबोनानै फानफैयो जों बेखौनो बर' सुबुंफोरा बायनानै जायो।
औ नोंथां।
मु गाननाय जोमनाय जोंनो नांगौ जायो। जों साफ्रोमनोबो। बेफोर बुस्थुफोरखौ जोङो ओ लायनांगौ जायो माने हाथाय बाजारावनो दा बेफोर माने जोंनि जायगायाव माने बिराद गोनांथि आरो दा थोजासे रोखोमनि गैया माने बिदिनो बाजार जानाय समाव जोङो लायनांगौ जायो बेफोरबो माने बेफोर बुस्थुखौ आरो लोगोसे ओ जोङो माने बाजार होनोब्ला माने अनेक रोखोम मुवा बेसाद फानो जेनेबा बेफोर मैगं थाइगंजों लोगोसे मोसौ मोला निबो बाजार जायो। माइनि बाजार जायो गयनि बाजार जायो। दालिफोर दालि सबाय बेफोरनि बाजार जायो आरोना बेफोरखौ फालांगियारिफ्रा बायस'नानै लाङो गुबुन जायगायाव आरो बिसोरो फानहैयो आरो दा बेफोरनि जाय ओ बांसिन जायगा दासान्दि मानि गयनि फालांगिया सोलिगासिनो दं बाजाराव बे सानो आरो अब्ला नोंथां दिनैनि माबा खौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन नामा
औ नोंथां ओ समाबो जाना फैबाय जोंनिया औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो